हेलौ
औ नोंथां ।
ओ दा नोंथां रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
हायो औ ।
उम दा जोङो आबादारि एबा बोथोरारि रंजाथाइ फोरबोनि बागैनो एसे सावरायनो नोंथां?
औ
ओ
सावरायनाय
उम बोथोर एबा आबादारि खौ बिथा खालामनानै जाय रंजाथाइ फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो ओ बेफोर खौनो बोथोरारि एबा आबादारि रंजाथाइ फोरबो बुंनाय जायो नोंथां । बर' सुबुं समाजनि बे आबादारि रंजाथाइ फोरबोफोरा जाहैबाय आं दा बेफोर फोरबोफोरनि मुंफोरखौ मख'नो नोंथां । उम ओमफ्राय बर' सुबुं समाजनि आबादारि रंजाथाइ फोरफोरा जाबाय बैसागो मागो खाथि गासा हाल जुरिजेननाय हाल जांख्रा
औ
गसा लाजेननाय बाख्रि गायसननाय माइ नायहैनाय माइनाव बरायनाय ओंखाम गोरलै जानाय बाख्रि दांनाय नोंथां खोनादोंना नोंथां दा आङो हाल जुरि जेननायनि बिनो बागै एसे सावरायनोथां। हालखौो बोरै जुरियो
सावराय जायो
नोंथां उम ओ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बायदिब्ला बोसोराव खेबसेल' आबाद मावो नोंथां नङा होनबा।
हम
नंगौ
उम सरासनस्रायै मोनसेल' आबाद खालामोब्ला बै-बै-बैसागोनि रंजानायनि उनाव हा हाल जुरिजेननाय फोरबोखौ खुङो नोंथां आरो खेबनै मावग्राफोरा मागोनि रंजाखांनायनि उनाव हाल जुरिजेननाय फोरबोखौ खुंङो नोंथां।
औ
हाल जुरिजेननाय फोरबोखौ फोरबोआव सरासनस्रायै जेबो मख'जाथाव नेमखान्थि थाया सरासनस्रायै बर'फोरा हालखौ सनिबार नङाब्ला मंगलबाराव जुरि जेनो नोंथां।
औ
न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव ओ हाल एबा नांगोल जुंगालफोरखौ हाल जुरिनो थाखाय लाहार फाहार खालामो नोंथां। हाल जुरिनो थाखायथ' नांगोल नांगोन नङा होनबा। नांगोल जुंगाल नङा होनबा नोंथां। हालबारिखौ मोनहैनाय लोगो-लोगो गावसोरनि हानि ओ सानजा खनायाव खुलुमस्रांनानै सानजा मोखां खालामनानै जुरिजेनन्नाय जाजेनो आथिखालाव दाब दाब जायगायाव फिथाइ सामथाइ धुप धुना लानानै गावसोरनि सानजा खनायाव लाइजौ लाायाव गोसोजों मोदायनो
औ
हाल जुरि जेननायाव बोरै मोजां जागोन बिनि बागै गाव ओ गावसोरो गोसोजों गाबख'यो आरो
उम
सिगां हाल जुरिजेननाय समाव आन्थोरखौ बारायख'नो मोना खमैब्लाबो खनब्रै खनबासो आन्थोर बारायो नोंथां। सरासनस्रायै हाल जुरिजेननायनि हाल जुरि जेननायनि हालेवनाया सोनाब सानजा गोलावै बिब्दिनो हालि जुरि जेननाय जायो नोंथां।
औ
उम नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथिबावगोन नामा? हालेवनायनि एबा हाल जुरिजेननायनि बागै।
आ आबादारि एबा हालौनाय जेथुनाखि आबाद मावनाय होनना बुङोब्लाथ' जों आथिखालाव आगोल जिथुनाखि आगोलथ' थांबाय दानि गोदान मुगायाव दानि गोदान मुगायावसो गोदान मुगायावथ' आथिखालाव फ्राय सुबुङानो ट्रेक्टरजों हालेवनानै आबाद बा माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आबाद आबाद फोथाराव नुनाय मानि आथिखालाव माने मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनायखौनो जों नुनो थांखाला आरो बुंनो थाङोबा आथिखालाव । दा बिहाय ओ माखासे सुबुंफ्रा बेबायदिनो हेन्द ट्रेक्टरजों एवनानै गायो आरो खा खायसे खायसे सुबुंफ्रा मोसौ हालजोंनो एवनानै साफा सानै सुबुंफ्रा दासिमबो हालेवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना। बिनि गेजेराव ओह आमफाय होनबाबो हालेवनायफोरखौ खम नुसै
ओं मोसौजों हालेवनायखो ओं ओं ।
नुखालानो आरोना ओमफ्राय खायसे खायसे ट्रेक्टर गिदिरजों हालेवो टेक्टर गिदिर।
ओं ।
माने बांसिन लायो आरो
ओ नंगौ नोंथां।
जायनि थाखाय खामानिफ्रा डाबल डाबल जायनि जाहोनाव माने थाब थाब जायो आलिफ्रा
ओं नंगौ नंगौ।
मोनसे गुवारगाव हालेवनानै माइ गाय बारा थायो। जुदि दब्लायखौ फिसा फिसा खालामबासो दैफ्रा थायो आरो ना माइ गायनायाव आरो गायखांनायनि उनावबो दैखौ नांगौ जायो नालाय आबादा जेनेबा मोजां जानानै थायो, आबाद दैया हाब्लासो आबादा मोजां जागोन आरो नङा होमबा हायाव दैफ्रा माने दै जेब जेब थाबाय थायोब्ला ओ मा होनो माइ जिन्थुनो माइनि जेरै सोमखोर जाबोनाय गसा लानानै सोमखोर जाबाय बिनि उनाव ओ बिलाइ फ्रा सोमखोर जानायजों लोगोसे माइनि फिथाइफ्रा बिदांफ्रा माने मोजां जायो आरो ना ओमफ्राय गिदिर गिदिर जायो आरो बिदिनो बुरजा बुरजा थायो आरो । बेखायनो दब्लायफोरखौ फिसा खालामनानै हायोबा माने दब्लाय दब्लाय माने अखानि हादैै एबा दंग' दंलानि दैफ्रा हाबनानै जुदि थायोब्ला माने माइ आबादफ्रा मोजां जायो। ओंखायनो आलि फिसा बानायनानै गायनो हायोबा मोजां, आलि गिदिर गुवार गुवार दबलाय बानायब्ला माने दैफ्रा थाया रानो, जायनि जाहोना आबादफ्राबो मोजां जानाय खौ जों नुनो मोना आरो।
ओं दाथ' आरो सान्दुंनि बिदुङा आरो बारायबाय ओं ओं ओं ओं नंगौ।
दाथ' सान्दुंनि बिदुंजों आबादफाव फ्राय ओ मा होनो रानथाब फोनथाब जानानै दं आरो ना आरो माखासे ओनसोलावथ' जोंथिथ' माने बाला सिया नालाय जायगाफ्रा अखााबाबो सानसे साननैयावनो माने
रानो
मोनलाङो थाब खनथाब जायो आरोोना माइ गाय
नंगौ नंगौ
दा दासिम गायगासिनो दं जों थिं माइफोरखौ आरो गायनायफ्रा सोलिगासिनो।
दैज्लां बोथोर नालाय।
खायसे खायसे खायसे आरो बेखौबो माइ गायनाय खौबो मेचिनजों गायनाय नुसै मेचिनाव अट'मेटिक खालामनानै माने मेसिनानो दब्लाय फुलांसिगोन आरो ना लाइन लाइन बिदिनो सरखारि माइफोरखौथ' बांसिन लाइन लाइनसो गायखायो। ओमफ्राय मेचिनजों गायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आजिखालि ओमफ्राय खोथिया फुनायखौबो मेचन ओंखारबावबाय
मेसिनजों ओं टेक्न'लजि जुग होनबाय ओं नोंगौ।
टेक
ओं नंगौ नंगौ।
फ्राय मा होनो आजिखालि मेचिन बुस्थु बाहायजोबो बाहायजोबो ओं बेखौ
नंगौ नंगौ उम उम।
आबादफ्राव मुलि होनायावोथ' नों मेचिनखौनो बाहायनांगौ जायो। मा होनोबा आजिखालि गिदिर गिदिर दब्लायखौ बिराद बुरजा बुरजा हा बायनायावथ' नोङो आखायजों सार नानै बे पसिबोल नोङा नालाय नङा ओमबा बे मुलि सारनाया आखायनि मेसिनजों साब्ला सारनाया माने बे हेन्द मेसिनजों सारनाया पसिबोल नङा जायनि थाखानाय मा खालामो गोजौआव द्रन ड्रनजों बिरहोनानैसो आजिखालि मा होनो मुलिफोरखौ साननाय नुयो जों मेदिसिनफोरखौ माइ आबादानो जा बा बायदि बायदि आ जा- द्रन गिदिर गिदिर द्रन थायो ओन फाथारफोराव। द्रनजों सारनानैसो बेवहाय मुलि होनायखौ नुनो मो नो आरो दा ओ मुगाया माने समजों लोगोस चेन्स जाबाय टेक्न'लजि नि मुगा जाहैबाय ए आइ नि मुगा जाहैबाय गासि बो मेसिना रि बस्थुजोंनो जों दा मा होनो सोलिनांगौबो जास जयो आरो सुबुंफ्राबो माखासे गिदिर गिदिर बुस थुखौ जोङो खामानि मावनायाबो पसिबोल नोंखाया नङा होमबा हार्डवर्क दानि सुबुंफ्रा इमान हारवर्कबो खालामनो हाला मानो होनोब्ला गोदोनि गोदोनिब्राय गोदोनि सुबुंफ्रा देहाफ्रा थागद जायोमोन। जानाय लोंनायफ्रा लकेल जायोमोन माइ आबादफ्राबो बारा मेडिसिन होआमोन जेराव मेरावनो गायलाबाय ला थुलाबायनानै दोनबानो माने मोजां जालाबायोमोन रजलाबायनानै मोजां फिथाइ थायोमोन। आजिखालिथ' नों मैगं थाइगं आबाद मावाबोथ' नों मुलि मुलिजोंनो माने गासैखौबो फोथांना लासै आरो फिथाइ सामथाइ थायनायावबो गिदिर जानायनि मुलि होयो एम्फौजायैनि मुलि होयो बेबाय दिनो आबादा मोजाङै जानाय मुलि होयो माने गायजेननायनिफ्राय बिलाइ ओंखारजासिम बिलाइ ओंखारजानायनिफ्राय मा होनो इखौ बिबार बारजासिम बिबार बारजा बारनायनिफ्राय माने फिथाइ थाइजासिम आरो फिथाइ थायखांनायनि उनाव फिथाइआ मोजां जानायनि मोन नायनि थाखायबो आरो मुलि होबावो। थिग बेफोर बायदिनो आजिखालि आबादखौ मेडिसिन जोंनो माने बेफोरबायदि जा जोबबाय दोनखो आरो मुगा जाबाय नालाय, खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोंना समाज जाबाय नङा होमबा नोंथांबा? औ। दे,